औ खोनादों दे
औ आब' खोगोन ना दा मा खालामदों आब'आ
ओरैनो जिरायनानै दङ
ए ओंखाम ओंखाम जाखांबाय सानजु
औ दे मानि सोमोन्दै रायजलाय ओ सानदोंमोन देलाय बुंनायसाय
उम ओंख्रि बर'नि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दैनो रालायसै नामा?
औ जागोन दे रायलाय जागोन बर'नि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै ओ बुङोब्लाथ' दोरोङारि ओंख्रि ना दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथ' जोङो जेरै ओ अनला नारजि ओ सबाय साम' नाफाम बेफोरनो नङा होनबा औ दा मानि अबे मोनसेनि सायाव सावरायनो देलाय बुंनायसाय
ओरैनो गासिखोबो मोनसे मोनसे सावरायलांसै
औ दे ओ बिदिब्ला बिदिब्ला आङो नोंथांजों ओ नारजि जि अमानि सोमोन्दै आङो रायलायनोसै ओ नारजि जि अमा होनोब्ला जोङो सबानो ओ मिथिखाबाय बा मिथिखायो जानांगौ गौ आरो जोङो जेराव संनोबो रोंखायो आरो जानोबो मोनखाबाय औ नारजिखौ जोङो ओ ओरैनो जोङो फाथो फाथो फाथोनि फ्राय जोङो मोननाय जायो जेरै फाथो बिलाइखौ जों खानानै बेखौ सान्दुंआव सान्दुंआव फोराननानै बि खौ जों मा नारजिनि मुं होनाय जादों। बेखौनो जोङो नारजि जि होननानै बुङो ओ जोङो नारजि ओंख्रि संनायाव ओ मा नांगौ मोनसे गोनांथार ओ बुस्थुआनो जाहैबाय मा जोंना खारै खारै नङाब्ला जोङो नार जि ओंख्रिखौ मालाबाबो गोथाव जाहोनो हाया ओ ओ नार्जि ओंख्रिखौ जे सङो बिनि नोंसिनि ओनसोलाव बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नों
ओरैनोथ' नार्जि संनायनि आयदाया एसे बेले बेलेग गुबुनाव बेलेग सङो जोंनिआव औ जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन बेलेग बेलेग सङो आरो ओमफाय दा जोंनियाव ओम ओरै संनाय जाहैयो फा नारजिखौ सोमबाय दैयावहाय माने इस एसे गोखाया खारसिन दिहोननानै दै गुदुं फुदुंनानै बेहाय सोबनाय जायो आरो नारजिखौ दसे गोबाव सोमनाय जायो खांनायनि उनाव बोखांफिनो बोखांनानै आरो खनसे दै गुसुनो सुस्रफिनसिगोन सुस्र'खांनाय नि उनाव बेखौ ओ सोरबा सोरबि थौआव थौआवहाय रुयो ओमफ्राय सोरबा सोरबि आरो कुकाराव थाब जाथो होननानै रुनाय जायो आरो ओमफ्राय जोंहा ओरैनो कुकाराव रुनाय जायो बेखौ माने इसे थाब जाहैथो होननानै कुकराव रुसिगोन खारै होनानै रुखासिगोन आरो डाइरेक्ट ओमफ्राय रुहांनायनि उनावहाय ओम अमा बेदरखौ बेलेग साइड जा मोनसे एवलायसिगोन अरदाब मोनसे अरदाब मोनसे जा उम अमा बेदराव लोगोसे पियास ओमफ्राय सामब्राम गुफुर हायजें फालौ बिदि देनानै होसिगोन आरो बेहाय ओमफाय संना ओमफाय जेब्ला अमा बेदरा इसेमान पाग जायो अब्लानिया नारजिया मोनखाङोबा बेखौ नारजिखौ साग्लिबाय सागंजों साग्लिनानै बेखौ सारायाव होनाय जायो आरो अनलाजों माबाजों अमाजों लोगोसे अमाखो एवबाय थानायावनो इसे मोजां अमाया मोनहां मोनहां जाबाथाय बेखौ होना हांसिगोन आरो बिदि बिदि खालामो ओमफ्राय आरो एसे दै हेफादेर बनानै बे नारजि अमा ओ गोदौ होबाय थासिगोन आरो बिदि खालामो दा होमबा आब'आ फोरमायदो नोंसोरनिख ज'
ओ नोंथाङा जेरैबायदि ओ नारजि ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै एसेबाबो बुंलां बाय ओ जोंनि ओनसोलाव ओ आङो नार्जि ओंख्रि संनायनि माखासे आदब खायदाखौ फोरमायनोसै ओ जोंनि ओनसोलाव सिगाङावनो ओ नारजि खौ ओ दैयाव सोमग्रोयो ओ दैयाव सोमखां सुखांनायनि उनाव बे जेरै जोङो मोजां दैजों सुनानै सुखांनानै लायो बिनि उनाव जोङो ओ गुबन गुबन ओ आदब खायदा जेरै ओ खायसे खायसे बेखौ ओ खारै होनानै नानै ओ दै एसे होनानै बेखौ थौ बा साराइयाव रु ग्रोयो आरो सोरबा सोरबा बेखौ माने ओ थाब जाथ- जाथों बा थाब गेब्लेथों होननानै बेखौ मा ओ कुकाराव रुनाय जायो एसे खारै होनानै बिदियैनो जोङो सिगाङाव बाय ओ खारै होनानै जों नारजिखौ ओ गेब्लेहोनानै लाग्रोखानाय जायो बिनि उनाव जोङो ओम जो अमा बेदर बा ओ ना बा ना फिसा जों माजों जागोन जों गावबागाव सायख'नानै ओ लानाय ओ संनाय जायो जेरै जों आं दा अमा बेदरजों खौ बुंनोसै ओ बिनि उनावहाय जोङो ओ नारजिखौ गेब्लेहोनानै लाखांनायनि उनाव जोङो ओ अमा बेदरखौ एवबाय एवनायनि उनावहाय जोङो बेवहाय मा दै दै होबाय ओ ओ दैखौ होखांनायनि उनाव बेखौ माखासे नांगौ जानाय जेरै मस्ला बायदि मैयाखौ जोङो होबाय होनायनि उनाव ओ नारजिखौ एवनानै दोननाय ओ अमायाव होसनबाय होसन होखांनायनि उनाव बेहाव ओ आरोबाव नांगौबायदि बिबाङैनो जोङो ओ खारै होबावबाय खारै ओ सोरबा सोरबा ओ खारै मोनाब्लाबो बेयाव ओ मोनसे पाउदार जेरै ओ सदा पाउदारा ओ बेखौबो बाहायनाय जायो ओ बांसिनानो जोंङो ओ खारैखौ बाहायनाय जायो जेराव जोंहा गोदान खेथि मावो हिसाबै जेरै सबायनिफ्राय मोनो आरो आरोनो बेसर साबानिफ्राय मोनो ओ थालेरबि फाय मोनो आरो जोंहा जे दङ नालेंखल बिगुरनिफ्राय बाहायनो हायो बेनिखायनो जोंहा जेराव गोबां बिबांनि ओ मोननो हानायखायनो खारैखौ जों बांसिनानो बेफोरनि खारैखौ बाहायो सदाखौ खम बाहायनायखौ जायो आरो जोंनि ओनसोलाव ओ बेबायदिनो जोंनिखोय नारजि ओंख्रिखौ जायो आरो जोंहा मोनसे मोजां देहानि मोजां आरो माने नारजि ओंख्रिया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां ओरैनोबाबो जोङो सम सम गोखा मैगं थाइगंखौ जाखावलांहोनांगौ होननानै ओ बुङो
उम औ खोनदों दे बुंबाय था
ओ जेनेबा ओ नोंथाङा एसे गोखा जेनेबा नारजिया जोंनि देहायाव माबायदि गोहोम खोख्लैयो बा जोंनि बेमार आजारखौ नि थाखाय माबायदि दि ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नारजि ओंख्रिया जोंनि देहानि मा बेनिफिट बा मुलाम्फा दं बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा
होम नारजि ओंख्रिखौथ' ओम जेनेबा गोखा ओंख्रिखौथ' जोङो जा मालाबा मालाबा जाबाय थानांगौ थेवबो सामब्रामबो जाजाया आरो बे गोखा ओंख्रिखौ गोखा ओंख्रिखौ जायोबा माने सुजु जदि सानफ्रामबो जाबाय थायोबा मा जायो जोंना खर'आ गिदिंरनाय जायोनो माने बिदि बुङो आरो
औ नंगौ जेराव दुरबल देहा फ्रा जायो
ओमफाय जाबा आरो बिदिनो मोजांबो जेनेबा अबबा फिलौ बिदि खिरमि बिदि थायोबा मोजां जायो आरो हाम माबायो
औ नंगौ औ निस्सय औ नारजि ओंख्रिया ओ ओरैनोबाबो जोंनि देहानि थाखाय सम सम जों गोखा मैगंफोरखौ जानांगौ हिसाबै हिसाबै जोङो सम सम सम नारजि ओंख्रिखौबो जोङो जानांगौ जाहैबाय बिनि गेजेरावनो जोङो देहानि माखासे जों गोबां जेरै साहा आरो गोबां गोदै फि थाइ एबा मैगं थाइगं जायो नङा होनबा बिनि थाखाय जोङो नारजिजों लोगोसे गोबां जोङो गोखा ओ फिथाइ सामथाइ बा माखासे मैगं थाइगंखौ जोङो जानांगौ जायो ओ बिब्दिनो नारजियाबो जोंनि देहानि थाखाय मोजां आरो फारसेथिं गाज्रि माखासे ओ ओम लोरबां देहाफोरनि थाखाय जुदि नार्जिखौ जाबाय थायोब्ला बेयाव जोंहा जेरै खर' गिदिंनाय बा उदै सानाय बेफोरबायदि बेमारखौ जायो होननानै खोनानो मोनो ओ बास जायोबो बेजों लोगोसे जोंहा मोजां फारसेया जाबाय जेरै उन्दैफ्रा जेरै जोंनाव क्रिमि जायो नङा होन बा ओ बेफोरो क्रिमि जानायनि थाखायबो जोङो सम सम नारजि ओंख्रिखौ ओ जाखावहोलांनांगौ आरो जोंहा नारजि ओंख्रिया जोंनि बर' समाजनिनो मोनसे ओ नेम खान्थियाव बाहायनाय जायो जेराव जोंहा ओ मोनसे न'खराव मानसि रुंसारि जालाङोब्ला बेयाव जोंहा ओ थिखानाय नेमखान्थियै जेब्ला रुंसारि जानाय सुबुंनो माखासे जोंनि नेमखान्थियै माखासे ओ ओइसोरनिसिम ओ बावनाय हाबाफारि लायो नङा होनबा ओ बेवहाय ओ सुबुं माहारिनो जाहा जेरै जाहोनाय लोंहोनाय हाबाफारि लायो बेवहाय जोङो नारजि ओंख्रिखौ बेयाव बाहायनाय जायो बेबो मोनसे जोंनि मख'जाथ गोथाव नारजिनि गुबै हाबाफारि नङा होनबा ओ जोंनि नारजिखौ ओ बेबोर बे खामानियावबो जोङो बाहायो माने जोंनि मोनसे बियो गोनांथार नेमखान्थियावबो दङ बिनि अनगायैबो दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जोङो जेरै अनलाजों मेवा अनला मेवा आरो बिनि उनावहाय ओ नाफाम बिनि उनावहाय साम' स सबाय बेखौ जों गोबां ओ ओ बिबांनि ओ जायोबो आरो जोंनि ओनसोलाव मोननोबो थाङो नङा होनबा बा ओ बिनि गेजेरावनो ओ सबायजों साम' ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै एसेबाबो नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंसिनि ओनसोलाव बोरै सङो
उम बुंनो थाङोबा साम'खौ ओ दानबाय बेनि सा सानि मेगन बायदिखौ माबायो आरो बोखारो बोखारखांनायनि उनाव बेखौ खिथावजा दानसिगोन ओमफाय दाननानै ओ सोरबा सोरबि बालथिङावबो हुख'यो सोरबा सोरबि खादायाबो होख'यो जोंहा बुंनो थाङोबा जोंहा खादायाव होख'यो आरो ओमफफ्राय होख'खांनायनि उनाव बेखौ जेसेबांखि गोजों गोजों जायगो मानि बेखौ होख'बाय थायो आरो माबायाव खादायाव अ होखांनायनि उनाव जेर मोजां जायो होमबाना सुस्र फिनसिगोन बेखौ दैजों ओमफ्राय बेजै ओ सबायखौ जोंनिया मा खालामो गोबाव सोना दंखायो आरो जेनेबा
दे बिदिब्ला नोंथां रायलायनायाथ' जोब्बायमोन दोनथ'लायनोसै नामा
औ दे आब' दे दे गोजोननाय थाबाय दे आब'